ओ खोनाबाय
औ मा खालामगासिनो दं नोंथाङालाय
आं जिरायबाय दंमोन दसे
औ होमबा आं नोंथांनो माने औ आं नोंथांजों माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नाय जादोंमोन नोंथाङा माने दसे सम माने फ्रि सम दंबा नोंथांजों दसे सम मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै आरो
दङ दे जाय्लायनो
औ होनबाथ बैसाग बैसागुखौ बैसागुखौनो लानो हायो जेरै जों बर हारिया माने बैसागुखौ गोदोनिफ्रायनो फालिबो थाबाय थायो नालाय बयबो जों गोदो ज माने जायजौमनिफ्रायनो जों बैसागु फालिबोयो नालाय बयबो माने बैसागुनि बागै मिथिखायो नालाय नोंथांजों दसे सम माने बैसागुनि बागै सावरायनो बि आरो ना नोंथां
औ
औ होमबा जोङो हो
खोनादों ना क्लियारै खोनादों
औ मा होनदों मा होनदों नोंथाङा
ख्लियारि खोनादोंना नोंथां?
औ मोजाङै खोनादो खोनानाया नोंथाङा माबा होनदोंमोन?
एह बैसागुनि सोमोन्दै दसे जागायनोसै होनबा न।
ओ होमबा नोंथाङानो एसे बैसागुनि बागै फोरमायगोरदो दे आंनो।
देलाय नोंनिफायनो बुंगोरलाय आंथ' बारा नलेज गैया नालाय बेैसागुनि।
अह होमबा आंनो एसे नोंथांनिसिम बैसागुनि बागै फोरमायना होनोसै।
औ।
औ। जोङो बैसागु होनोबाथ' जोंनि गोदोनिफ्रायनो माने जों माने फालिबोबाय थाखानाय होनना मिनथिखायो माने बर' समाजाव जों फालियो मानो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा माने असिमि असमियाफोरखौबो फालियो होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो। दा ओमफ्राय जोङो माने बुंनो थाङोबाथ' बैसागुखौ जों माने बोथोर हि साबै जों फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो औ जायखौ जों माने गोदान बोसो सोर हिसाबै फालियो जोंनि माने मानि जों बेखौ ओ जोङो माने बैसागु मासाव जों फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो औ। जोंनि बर'नि बैसागु मासाव जों बेखौ फालिनो मोनो हाब फालिनाय जायो आरो जायहा जोंनि इं ग्राजिनि एप्रिल माननि जिबा खालारनिफ्राय जों जानायखौ नुनो मोननाय जायो माने स्टार्ट जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो। जायखौ जों माने बर' ओ गोदान बोसोर होननानै बुङो आरो जोंनि बर'आव जों गोदान बोसोर होननानै। जायहा माने बोथोरजों सोमोन्दो गोनां नालाय बै समाव जोंहा माने बिलाइ गोरलै खिलियो। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा आबाद औ आबाद मावनायनि सम
उम।
सफैयो औ जायखौ जों माने आबाद मावनायनि सम स फैयो होननानै बुंनो हायो आरो जों गिबियावनो जों बैसागुखौ होननानै बुङोबा जों गो बैसागुखौ मोननै रोखोमै फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो। ओ जाय खौ जोङो माने ओ मोसौ बैसागु आरो ओ मा होनो मानसि बैसा सागु होननानै फालियो। ओ औ मो सौ बैसागु आरो मानसि बैसागु होननानै फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो जों। औ बिनि अनगायैबो आरो बुङोबा बैस बैसागुखौ बुङोबा जों गिबियावनो बैसागु माने मोसौखौ माने थुखैग्रोना लांनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो जेराव उम जेराव जों बैसागुखौ थुखैयो माबा मोसौखौ थुखैखालिनि माने आव बैसागुनि सानसे सिगां जों मोसौखौ थुखैनाय जायो ओ बे समाव जोंहा माने मोसौ खौनो माने थुखैनाय समाव जोंहा गोबां इदिनो माबा नेम थायो। जायखौ जों फालियो बर' सुबुंफोरा ओ जेराव जोंहा नेम फोरा जाबाय जों गिबियावनो जोङो माने इदिनो बिदि मैगं थाइगं होनना बुंसिगोन बेखौ लाव बिदिनो फान्थाव पानि लाव बेफोरखौ माने औ बेफोरखौ माने जों माला सुनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो माने मोसौनो गानहोनो थाखाय जों बेफोरखौ सुयो ओ बेनि अनगायैबो आरो जोंहा बिदि माने न'आव संनाय हांगार, न'आव बिदिनो मैगं ओंख्रिफोर सङोमोन नालाय गोदोहायथ' बिदिनो ओंख्रिफोर संनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन जायखौ जों माबायाव अदाबफोरावसो सङोमोन गोदोहाय बेनिफ्राय जों माने हांगार हांगारखौ जोंहा माने हुख'नानै लायो आरो हांगार नङा हांगारखौ फुननायनि जाहोना जाहैबाय औ हांगारखौ फुननायनि जाहेना जाहैबाय गोदोहायथ' इदि माने हाग्रा बारिमोन नालाय जायहाव जोंहा गोबां जुनारफोर थायोमोन औ गोबां जुनारफोर थायोमोन मान ने जायगा जायगा बिदिनो जुनार माने गोदो गोदायहाय बिराथ हा ग्रा मोन नालाय बिदिनो गोबां जुनारफोर थायोमोन गिदिर गिदिर जेरै मोसा मुफुर बिदिनो जु नारफोर थायोमोन नालाय बेफोरखौ जों बे समाव माने जों उम मागोनि माने सानसे सिगांखालि जों जायखौ मोसौ बैसागु फालियो बेहाय जोंहा मोसौखौ हगारना होयो नालाय बेनि जाहोनाव माने बे गोसोम गोसोमखौ जोङो माने फुननाय जायोमोन जाहा थे बिसोर माने बेखौ गिनानै मोसौ सौखौ गिनानै माने बिसोर माने मोसौखौ जाया आरो बिनि थाखाय।
जेनेबा जों दा माबा मैगं थाइगं मोसौफोरनो बेनि ओंथिया मा बे फोरमायनो हागोन नामा एसे?
बिनि ओंथिखौथ' आङो इमान मिथिया माने जाहाथे माने मोसौ फोर माने मोजाङै थायोबा मैगं थाइगंफोरा जोंनि मैगं थाइगंफोरा मोजाङै जायो बेफोरबायदि एसे एसे मिथिना मोनो आं माने बेफोर बेफोरबायदि होननानै खोनानो मोननाय जायो आरो आरो बे मोसौ माने मोसौ थुखैखालि जोंहा मोननैसो मोसौनि थाखाय मोसौ माने मेथाइ दं जायखौ जोंहा बे मोसौ खौथुखैनाय समाव माने खननानै माबायो आरो जायखौ जों मोसौ नो माला गानहोयो फान्थाव इदि बे बेफोरखौ गानहोनानै माने मेथाइखौ खननायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोङो बेनि अनगायैबो आरो बुङोबा जोंहा मोसौफोरनो ओ मै गुद गोदान गोदान दिरुं होनाय खौ नुनो मोननाय जायो आरो बे समाव बेनि अनगायै आरो मानसि बैसागु होनना बुङोबाथ' औ नोंथाङा एसे मानसि बैसागुनि बागै फोरमायना होदो नामा?
मानसि बैसागु माने रंजानाय ना?
हा
गोदोनि दिनावथ' आं नुनो मोनो
औ नोंथाङा एसे मानसि बैसागुफोरनि बागै एसे फोरमायना होदो दे
आं बेखौथ' बारा बुंनो रोंनाय नंला नोंथां मानसि बैसागुनि एसे नोंनि ओंखायनो आङो बुजिनानै लानोसै आरो ना नोंथा एसे फोरमायना हरदो मानसि बैसागु
औ मानसि बैसागु होनोबाथ' जोङो माने माने मानसि बैसागु होनोबा माने आं गिबिनिफ्राय खोन्थानोासै नोंथांनो जों गोदान बोसोरखौ होननानै फालिनायखौ नुनो मोननाय जाखायो नालाय जाययाव जोंहा माने मिथिंगायारि बिदिनो गोरलै बिलाइफोर खिलिनायखौ नुनो मोननाय जायो जायखौ जोंहा माने गोदान बोसोर होन फालियो आरो बर' सुबुंफोरा इदिनो आरो बिनि अनगायैबो बुङोबा जोंहा बैसागुनि से खालार खालि मान जोंहा मान से खालारनिफ्राय जों सादीनखौ जों फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बांसिनानो जोंनि बर' समाजाव माने से खालारनिफ्राय स्नि खालारसिमखौ जों फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोंहा गिबियाव बुङोबा मा होनोखौ जोंङो माने फुङाव सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रांनो माने न'खरनि सुबुंफोर होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जायफोर माने बिमा बिफा बिदिनो बा फंबाय बिनानाव बिदिनो गसिबो खौबो माने खुलुमनानै नेम होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जाय ओमफाय जोंनि फंबायफोरा जोंखौ खुलुमनानै माने जोंनिफ्राय मान लागोन बा एसे बिदिनो माने जों गिदिरफोरनि बा जोंनि बिमा बिफा बा जोंनि देरसिन आबै आबौमोनखौ जों खुलुमनानै मान होनाय बेखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो माने जों मान होयो आरो औ बिदिनो बेनि अनगायैबोथ' जोंहा ओरै गामिफोरावबो आलासि खुरमाफोर थायो। नालाय बेफोरखौबो जों सनमान हैनाय बा मान हैैनाय बिदिनो खुलुमहैनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो खायफाया बिदिनो न'खर न'खर न'खर बयनिबो न'खर न'खर हाबनानै खुलुमहैयो आरो बिनि अनगायैबो बुङोबा जोंहा बैसाग बैसागुखौ जों मा हिसाबै फालियो होमबा जोङो
जायो नङासै
औ औ जेराव जोंहा बर' हारियाव दख'ना थायो। माने दखना जोंहा गावनिनो माने दख'ना होनना बुङो बेखौ दख'ना थायो जायखौ दख'नाखौ जोङो गोमो खालाराव गाननो हायो। बेखौ नुनो मोननाय जायो आरो गोजा गस्ला बेनिजों जों आरो फास्रा। बिदिनो गोमो फास्रा गोजा फास्रा बिदि लानानै माने जों मोसाहैनायखौ खौ नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि बर' सिख्ला बा आइजो माहारिखौ बि दिनो आरो हौवा माहारिथिं बुङोबा हौवा हौवासाफोरनिथिं बुङोबा जोंहा बिदिनो गा गामसा गान्नाय खौ नुनो मोननाय जायो जाय गस्ला गुफुर गानो जाय आरो बिदिनो आर'नाइ गस्ला स्ला थायो दानि जुगाव गोदोहायथ' नुवामोन दा रनलाइ गस्लाखौ गाननानै माने रं गायनायखौ नुबाय आरो बेनि अनगायै बारो बुंबाथ' रोङो माने गोबां नुनो मोननाय जायो जायफोरखौ माने दाब दाब बिदिनो माने दल दल दानानै माने मागि हैैनायखौ नु न मोननाय जायो जाया माने बोराय बुरै बा बोराय बोराय बा बिदिनो सेंग्रा सिख्ला सिख्ला बा सेंग्रा सिख्लाया सिराय एराय बिदिनो थांनानै माने मागिहैनाय होनना बुं औ फैसा मागिनाय बा बिदिनो माबा माबि मागिहैनाय बा मान हैैनाय होनना बुंगोन बेखौ मान हैैनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जायनि औ जायनि न खर न'खर माने बिदिनो हाबनानै बयनिबो न'खर न'खर न'खर मोसाहैनाय रंजाहैनाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायैबो आरो जों देग्राखौ नुनो मोननाय जायो जायायाव जोंहा बिदिनो गोबां नाम दं दामग्रा देग्रानि जायखौ बुङो जों सिफुं, सेरजा
औ
औ खाम सिफुं सेरजा दल बिदिनो माने गोबां रोखोमनि दामग्राखौबो जों नुनो मोननाय जायो आरो जायहा जोंनि बर' हारिनि सिनायथि दंखायो औ औ बेफोरखौ जों माने दामग्रा देग्राफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो औ बेनि अनगायैबोथ' आरो बुङोबा जोंहा बिदिनो दामखां बिदिनो ज' ज' थांनानै मोसाहैनानै रायजोयैनो खायफाया रायजो राजायजोयैनो ओंखारो बा खायफाया बिदिनो दल दल ओंखारो सेंग्रा सिख्ला ओंखारो बिनि उनाव जोंहा मागिनायनि उनावहाय जोंहा मान माने बिदिनो साननै सानथामसो उनाव जों माने बे जा मागिनायखौ जयै खाना जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोङो माने जमा जमा इदिनो खाना जानाय इदिनो माने जमा जमा खाना जानायखौनो होनगोन बेखौ बिदि नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। होमबा नोंथांजों रायज्लायनानै दसे सम नोंथांनो फोरमायनो मोननानै माने आं गोजोननाय मोनबाय होमबा जोंनि बे दसे